हेल'
हेलौ नोंथां
औ
माबोरै खबरफोरा?
ओम मोजां गेजेरावनो दं।
गेजेराव नोदा?
औ
ओबाव थायो दा नोंथाङा?
आं दा अरुनाचलावसो थाफैयो।
अरुनाचलाव ना?
औ।
मा मा बिजनेस मावो अरुनाचलाव नोंथाङा?
हा?
मा बिजनेस मावो?
नैलै बिदिनो थिखा लाला बायदोंमोन एसे मोनला बायदोंमोन फिसा फिनला।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
लामाफोर नायलाबायनाय। बिदिनो माने मा मा गाज्रि जानानै दं बेफोरखौ मोजां खालामनाय आरो।
ओम मोजाङानो माथो नोंथां ना।
औ मोजाङा मोजां। बारा खस्थ' नङा आरो हो
नागिरना होलाबायदोलै नोंथांं आंनोबो उरुनाचलावनो। खामानिफोर मोनलाबायनो खोमा बिजनेसफोर फिसा फिसाबाबो।
ओमफ्राय ना दा बेलेगासो लाबायना।
अ खबर हरनाय जायासैना आंबो।
औ नागिरबा मोनगोन खोमा र' नागिरनो आं नागिरगोन आं।
जायोलै आंना बिजनेसा नोंथां।
मोनगोन मोननायालाय खामानियालाय मेरला दं।
बाउनोबावनाय बिजनेसखौलाय
औ
उरुनाचलावनो हटेलफोराव थानायबाबो जायोलै आंना उफाय गैया गोरिब मानसिना। नोंथाङासो दा मालाय सिन्था टेनसन गैया नोंथाङासो मालाय ना दा? थाखा सायावनो उन्दु।
ओम बारा मोनालै मोननायालाय बिदिनो मोनो मोननायालाय एसे बांद्राय मोनद्राया आरो होनबा बो इजिना खामानिया बारा गोरा नङा।
उम
बिदिनो जायगाफोरा अबेबाफोर लामाफोर गाज्रि दंबा हाफोर गोरलाबायनाय अन्थाइफोर रोगानाय बिदि आरो
ओम मोजां लै नोंथां नोंनानो।
औ नागिरगोन र' मोनगोन मोननो हागौ।
अरुनाचलावथ' मोजांथारा जायगाफोराबो।
जायगायालाय मोजाङालाय मोजां
बिथोर नो
जाबायना लामाफोरा मोजां जाजोब्बाय बिदि मालाय।
थांफेराखै उरुनाचलाव नोंथांजों मालाबा थांगोन- र' ओरैनो नोंथांजों मालाबा थांगोन होनदां।
औ फै फैजायो बेरायनो।
खामानि- थांलाबायनिसैनो
औ
नोंथाङा मदद होदो एसे खामानि नागिरला होला बायदो आंनो
औ होगोन र' आं मानसिफोरनाव सोंगोन र'
हो
मानसिफोर बायदों नोंथां
औ माथो ओंख्रि जानाय नोंथांमोनहालाय
हा
माथो ओंख्रि जानायमोन
जोंहा माबासो दालि आलु पाजा
ए
नोंथाङालाय जाखांबाय नोंथां
जाखांबाय दासो जाखोन नै माबामोन अमा बेदर आलु ओमफ्राय माबामोनथाय बेखौ मा होनोमोनथाय माबासो सबाय
ए गोथावानो माथो नोंथां
औ गोथाव गोथावालाय
थाखा फैसानि प्रब्लेम गैयाबा नोंथाङाना ना ओंखायनो बेदर जाबाथाय हायो जोंफ्रासो जानो हाला बेदर बायनानै थाखा फैसाफोरानो गैयाना
नंद्राया लै मान नोंसाबो बायनो हायोब्रा अयनाय द्रायाना
जाब्रानो गैया बेदर जानो
ओंखायसो
बेसेबां हाबो नोंथाङा दरमाहाया
ओम बिस माबा मोनो आरो बिस हाजार मासाव औ ओफायना
ना
मोजाङालाय मोजां
साबैसे साबैसे लायो दा थिखाखौ नोंसोरो
मानिे
लामानि थिखा होनदों आं साबेसे लायो माने
ए जों साथाम
साथामजों ज' आरोना
औ बेलेग बेलेग नायहैनांगौ आरो आरो बै सासेया बेलेगथिं नायैनांगौ
उम उम
रानो आरोे
माबायालाय अबेनि ओमफ्राय
हो
नोंसिनालाय मेनाजारालाय बबेनि नोंथां ओमफ्राय
इसेे बिना बेबो बारा गोजान नङा जायगाखौ आं मिथियाालै मोजां खोनथायाना इसोर
अ खोन्थायाथ' आरो
बारा गोजान नङा गोजानालाय
खाथि जायो होमबाना?
औ
मासि मास हा होबाय थायो दा ना नोंथां?
होयो अबेबा मासाव एसे लेट जायो मालाबा थाब हाबो।
मोजांदा ओमफ्राय थिखादारा मोजांना नोंथां?
मोजां मोजाङालाय
नोंसोरनि खाफाला मोजांलै नोंथां।
औ बिदि मालिक मोजांबा थाङो बालायलायोलै
हो जोंहासो गैया।
अ नागिरना होनोसै र' आंबो नोंनो थाबनो नागिरगोन। नोंथाङालाय दामानि मा मावदों खामानिफोरा मा मा मावदों? हेल'
ओ नोंथां फिसा फिसौ साख्रिबाबो नागिरना होदो होनदां नोंथांखौ
औ मोनगोन मोननाया सिनथा खालामनाङा बेखौ दालाय मा मावदों ओमफ्राय नोंलाय मा मा खामानि?
जाखांना जिरायनानै
अ खामानिफोरा मा न'फोराव जेबो गैथा थाराखै नामा?
न'फ्रावलाय बिदिनोसै ओरैनो थांनाय जानाय ल'सै लै। कलेज थांनाय गामि फ्रावलाय मा लाब मोननोब्रा लाब गैया गामियाव मोना।
अ हाजिराफोर मोना ना?
हाजिरा मोनो मोननायालाय मावनो बायोलै बेफोराव फैसा एसे एसेल' मोनबालाय सोर मावगोन दे।
अ बिसिबां होयो हाजिराया?
थिनस'ल'सो।
बेसेबां?
तिनस'फोरल'सो।
खमथार माथो ओमबालाय।
ओ जायालै नोंथां नोंसिनि बायदि मोजां नङा।
अ
नोंसिनि बायदि ओरै ओरै थाबायलाय मालाय बेयावनो फैसा मोनो मालाय नोंसा।
जोंहा गैया। दा नोंथाङा इयावनो थाखायोना?
हो
नोंथाङा इयावनो थाखायो दा ना?
औ इयावनो थाथ'यो ओमफायो न'आव थाङो सम सम।
औ रुम बाराफोरथ' होनाङा ना।
रुमबालाय होनाङा होनायालाय गावसोरनो होयो।
गावसिनिनो खा आरोना मालिकनिनो खा।
औ औ जानाय बेफोरो गाव माने मालिकनिखा
जानाय थानाय फ्रि गोजा
औ मैगङा बायना जानांगौ आरो
मेगङा बायनांगौसो
औ गोबाव गोबावजों होफैयो माला मालाबा
बेदरलाय होगोनना होया नोंथां?
गोबाव गोबावजों होफैयो नों माने बायनो गोसो जा बायना जानोबा हायो आरो।
पार्टिफोर खालामोना खालामा नोंथां पार्टिफोर।
खालामो इदिखौ बारा सानाव माने मालिका। होआ हरावसो खालामो
गावबागावसो आरोना
औ
जमा जमानो फाथि खालामलायो दाना नोंथां।
औ मालिकआबो लोङो।
मोजां दे नोंथां
औ
दालाय अबाव दं नोंथाङा?
हो?
दा ओबाव दं?
आं माबायावसो थांनो नागिरदोंमोनलै बैयाव लामा एसे गाज्रि दंनो बिखौ नायहैनो नागिरदोंमोन आं ट्रेक्टर हा खोहोदोंमोन।
ए
इसे इसे अन्थाइ बाला गारहोदोंमोन। नोंसिथिं लामाफोरा मोजां जाजोब्बायना नोंथां?
जोंथिं अबेबा गाज्रि अबबा मोजांलै नोंथां इदिनो। गारज्रियानो बांसिन गोजा।
जि लामा नायग्राफोर गैया।
लामा नांग्राफोरानो गैया फैसासो जाजोबो माथो।
औ
लामा
कम कमप्लेन होनांगौ बिसोरखौ। कमप्लेन होबानो हमखायो बिदिखौ।
लामाफ्रानो बिराद गारजि जाना दं जोनिखै।
अ जोंथिंबो इदिनो। अखा हाबा गाज्रि जायो दा मोजां खामा होनो र'।
मालानि दिनाव मेन रडफोर जागोनथाय?
जागोन बेलासिनो
हाब्रु हाला दै लोम जोबथारो लामाफोरानो।
लासिनो जागोन बे।
लामाफोर मोजां जानो हाबानो मोजां जाबाय। लामायानो गाज्रिथार दा जोंना।
नोंथांमोनजों हांसोबो दंलाबायो हो।
नोंथांमोनथिंथ' दा लामाफ्रा मोजाङानोखाना?
मोजाङालाय मोजां मोजां जाजोबबाय। एसे एनै गाज्रि दं बेखौ खालामनांगौ।
ओम नोंसिना खामनो होनबानो हायोलै मालाय।
औ खामनो हायो।
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना?
औ
दे।